हेल'
हेल'।
हेल' औ नोंथां।
औ। औ-औ नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा मा खालामदों?
आं दायो नै जिरायलाबायना दं नोंथां।
अ-अ नोंथाङा दसे सम आंजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
जेब्ला आथिखालावथ' जोङो इन्टारनेट जुग नालाय बिदिनो इन्टारनेटनि सोमोन्दै नोंथांङा एसे इदिनो इनटारनेटनि बागै मा मिथियो नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां दा
अ दे
इन्टारनेट इन्टारनेट होनना बुङोब्लाथ' जों गोबां माने जौगानाय नुयो थासारि लाबोबाय इन्टारनेटआ जोंनि नैबे जुगाव दानि जेनेरेसनाव जा इन्टारनेट फैनानै मदार जौगाबाय जेरैबायदि गोदोनि जोंफोरा अबसे इनटारनेट गैयैैनि समावहाय जे गोबांथार माखासे जेंनाजों मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादोंमोन जे बेफोर जेंनाफोरा जाहैबाय माखासे खौरांफोरनि थाखायबो माखासे गोबांथार जेंनाफोर मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादोंमोन गोदोनि सुबुं फोरा बेफोरखौ जों बुंनो थाङोब्ला जे माखासे खौरांफोरखौ जों गुबुन मोनसे जायगायाव जुदि दैथायहरनो थागायब्ला जों खौरांफोरखौ जे जों दैथायहरनो हायामोन बे मोनसे गिदिर जोंनि जेंनामोन गोदोनि सुबुंफोरनि थाखाय गैयै समावहाय दा जों माखासे खौरामफोरखौ जुदि मोनजाबसे जायगायाव जुदि दैन्थहरनो गोनां जायोमोनब्ला जोंहा बेवहाय जोङो माखासे लाइजामनि गेजेरजों बे माखासे टाबगरावहाय लांनानै जोङो लाइजामखौ सोहैनानै जउना जेब्ला गुबुन मोनसे दाबरावहाय लांनानै दैथायहरो अब्ला आरो बेनि बल मोनसे दाकबराव इजिबिसना दैथाय हरो बिदिनो मोनसे गोबां गोलाव प्रसेसनि गेजेरजोंसो खौरांफोरा जे जों जेराव दैथायहरनो बेयाव सौहैयोमोन दा बेफोरनि गेजेरावबो माखासे गोबांथार बेले बेजे जे जों बेयाव खोनाबोनो मोन्दों जे माखासे जि जों जि नों लफाफोरायाव सोनानै हरनाया माखासे लाइजामा खौराङा गुबुन मोनसे खौरांखौ हरनाय समावहाय जे दागरनिफ्राय लांनायाव जवना गुबुन मोनसे लाइजामखौ लांफ्लांनानै गुबुन मोनसे खौरांङासो सहैनाय दा बेफोर जे खोथाफोराबो एसे बेले बेजे जायोमोन बेफोर खामानिफ्राव जे गुबुन मोनसे खौरांखौ जुदि दैथायहरोब्ला जुदि लाइजामानो सोलायनानै जुदि थाङोब्ला अब्ला लाइजामा गुबुन मोनसेया खौराङा गुबुनासो सहैगोन आरो बैनिफ्राय फिन नोंलाय लाइजामखौ जुदि मोनफिननो थाखायब्ला आरोबाव गोलाव समनि गेजेराव लाइजामाव बा खौरांखौ मोनफिनो मोन दा बेफोर मोनसे गोबां बेल बेज मोन नाथाय दानि जुगाव जे बिदि गैला जोंहा माखासे इन्टारनेट फैनायनि गेजेरजोंनो खौरांफोरखौ गुबुन दाबसे जायगायाव जुदि दैथायहरनोब्ला जों माखासे समनि गेजेरजों बा दसे समनि गेजेरावबो सिखनाय एबा गेजेरावनो जोङो खौरांफोरखौ दैथाय हरनानै जोंनि खौरांफोरखौ जों मिन्थिफिननो हायो।
दा बेफोर मोनसे जोंनि मोनसे मोजां सुबिदा इन्टारनेट फैनानै जों जौगानाय मोनदों। बेफोरो मोनसे आरो सोलोंथाइ बेनि बेलायावबो इन्टारनेटआ माखासे मोजांथार जे जोंनो माने जौगानाय लाबोदों। बेजों माखसे जे सोंनायनि फिननायफोरखौ जोङो मिथिनानै मोनामोनब्ला अब्ला जों बैफोर सोंनायनि फिन्नायफोरखौ जों जे बे इन्टारनेट गुगोल सार्च बायदि बायदि आरो बिदिनो इन्टारनेट जों कार्स खालामनाय जों नो मोनै जे सोंनायनि फिन्नाय बेफोरखौ जों मिथिनानै लानो हायो इजियेलि आरो इन्टारनेट फैनानै दानि सुबुंफोरा मासे रां आरजिनाय बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों मोनसे इन्टारनेटखौ इउस खालामनानै मोजां मोजां मोजां कन्टेन्ट क्रियेटरफोरा जे माखासे कनटेन्ट जेरैबायदि कनटेन्ट जायखौ जोङो नुयो जे एटभाइस होनाय माखासे बोसोन होनाय आरो माखासे ओ कर्चिं टिउसोन बायदि ओरिफोरनि माखासे भिदिअफोर बा कनटेन्ट क्रियेट खालामनानै माखसे फेसबुक इउटुब बायदियै राव हगारनानै इन्टारनेटनि गेजेरजों जों बेफोरनिफ्राय बैफोर भिडिय'फोरखौ- दानि फरायसाफोरा नायनानै माखसे मोजां सोलोंथाइ लानो हायो बेफोरबो मोनसे मोजां इन्टारनेट फैनानै जोंनि जौगानाय ओ दानि गोदोनि बायदि सुबुंफोरा जेरैबादि गोजान गोजान जायगायाव माखासे सोलोंथाइनि थाखाय जुदि थांनानै सोलोंथाइ लाहैनो गोनां जायोमोन नाथाय दानि जुगायाव दानि फरायसाफोरा माखासे इन्टारनेट फैनायनि जाउनाव माखासे न'फ्रावनो थानानै जोङो इन्टारनेटनि गेजेराव अनलाइन कर्सिं बायदियारिफोरखौबो लानानै गोबांथार जौगाबोबाय। आरो आबादनि बेलायावबो माखासे इन्टारनेटनि गोबांथार जोङो इउस खालामनानै माखासे इसे मा आबादाव मा मोनसे मेडिसिन नांगौ बेफोरखौबो जोङो दानि जुगाव इन्टारनेट नि गेजेरजोंनो गुगोल बायदि आरिफ्राव सार्च खालामनानै जोङो नायनानै बै आबादफ्राव माखासे मोजां मोजां जे मुलि बायदि आरिफोर खौ जोङो जगायनानै मोनसे मोजां मोजां आबाद मोननो हायो बेफोरबो मोनसे ओ नेट इन्टारनेट फैनानै मोनसे मोजां जौगाथाय दा नों नोंथाङाबो बेफोरनि सायाव एसे बुंफोरथि होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आ होनो हागोन। बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदियै जेरैओ इन्टारनेट होनोब्ला आरो ना बिनो जों बर' राव इन्टारनेटखौ सोंजोब जि होनो आरोना मानोना सोंजोबजे होनोब्ला जोङो जोङो जेरै सुंजोबसे माहोनो होनोब्ला जों सुंजोबबा जाबाय बिदिनो जों इन्टारनेटनि गेजेरजों गासिबो जोंनि बुहुमाव थानाय गासिबो जोङो जि बायदिसिना मुवा बे बायदिसिनगोन जोङो ओ नांगौखिनि एबा बेफोरखौ जों मोननाय बेखौ जों जेरै सोंजोबजि होनो आरो ना बिदिनो गाससिबो जेरै जेयाव जों माबा मोनसे ओ जे सारोबा जों जेरै मोन जेयाव थानाय नाफोरा जेरै ना जेनि जायो ना बेफोरखौ जोङो इन्टारनेट जुग नालाय जों इन्टारनेटनि गेजेरजों जों गासिखौबो मोननो हायो बिदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो नोंथाङा इदिनो फोरमायलांबाय जेरै इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जों दानि जुगाव सोलोंथाइ लानायावनो जोङो इन्टारनेट नांगौ बिदिनो जों सोलोंथाइ लानाय समाव जों एदमिसनखो नायजायो जों एडमिसनखौ जों दानि जुगाव अफलाइन खालामनायखौ नुनो मोना अफिसफोराव थांनाय खालामनायखौ जोङो बिदिनो अबावबा सि एस सि सेन्टारफ्राव एबा गावबा गाव मबाइल लिं गेजेरजों एबा लेपटपनि गेजेरजों जोङो बेफोरखौ जों जाय कलेजाव फरायगोन बिनि सायाव जोङो ओ एप्लाइ खालाम नांगौ आरोना बिदिनो एप्लाइ खालामनायनि उनावबो जोङो मोननो हागौ जोङो ओ एफ्लाइ खालामनायनि उनाव जों एडमिसन मोनगोना ओमफाय बिनि सायावबो जों मेरिट लिस फैयो। मेरित लिस्सखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनो थाखाय जोङो एप्लाइ खालामनो थाखाय जों इन्टारनि गोनांथि जायो। बेखौ जोङो इन्टारनेट गोनांथि जोङो बेफोरखौ जोङो एक्सेप्ट खालाम नांगौ। बिदिनो जोङो ओ जाय कलेजाव लागोन एप्लाइ खालामबाय खालाम हानाय जों एक्सेप्ट खालामबाय बिनि उनाव जों एडमिसन लानाय जायो बिदिनो जो एडमिसन खालामनायनि उनावबो जोबा जोङो बे कलेजाव जोङो जेसेबांसिन नोंङो ओ फरायदों एडमिसन लादों बेनो जोबजासिम इन्टारनि गोनांथि जायो जोङो। ओ बिदिनो जोङो ओ मोननो हागौ सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो जों मोननो हागौ बिदिनो बेंक फोराव जों इन्टारनि गोनांथि जायो जों बेफोराव जेसेबां फुंनि बे लाना जेबां दिउथिस जोबजासिम जों बे इन्टारनि गोनांथि जायो। बेनि अनगायै जोङो मोननो हायो हस्पिटालावनो जा बायदि बायदि अफिस एबा प्राइभेट सेक्टरफोरावनो जों बेखौ इन्टारनि गोनांथि जायो आरो ना। बिनि अनगायैबो जोङो ओ नोंथाङा दहाय बुंनाय ससियेल मिडियानि थायोबो जोङो जों ससियेल मिडियानि नि थाखाय जोङो मबाइलनि गेजेरजों इन्टारनेट बाहायो बेफोर जोङो बिराद प्लेटफर्म मोननाय बिदिनो जों जरै इउटुब फेसबुक बायदि बायदि जों बेफोरखौ इन्सटाग्रामफोरखौ मोननो हायो बेफोराव जों इन्टारनेटनि गोनांथि जायो इन्टारनेट थाब्लासो जों बेफोरखौ बाहायनो हायो। जायनि गेजेरजों जोङो जाय-जाय रोंगौथि गावनि दङ बेफोरखौ ओ गाबखौ केन्स एबा क्रियेट खालामनानै बेफोरखौ ओ ससियेल मिडियाव पस्ट होनाय जायो एबा आगारनाय जायो जायनि गेजेरजों सुबुंफ्रा बेफोर पस्टफोरखौ नुनानै एबा मोजां मोननानै बिदिनो दं ब्रा ओ लाइक कमेन्ट हर जायनि गेजेरजों जाय बेफोर सुबुंफोरा ओ दु बेफोरो हरजादों एबा लाइक कमेन मोनदों बेफोरो फल' खालामजायो बेफोर सुबुंफ्रा ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओ गावनि रोंगौथि मेथाइ खननाय मोसानाय बायदि बायदि रोंगौथिनि सायाव औ आगारनायनि गेजेरजों बिथांमोना ओ ससियेल मिडियायाव रां खामायनो हायो आरो ना। ओ बेफोरो जादों इन्टारनेटनि गेजेरजों मानो नाथाय जों इन्टारनेट सालायनो थाखाय जों मबाइलनि गोनांथि लेपटपनि गोनांथि बायदि बायदि। इलेट्रक इलेक्ट्रक बिदिनो जों इलेक्ट्रक होनोबा जों मबाइलाबो मोनसे इलेक्ट्रक। बेफोरनि गेजेरजों बाहायनाय जों लेपटपनि गेजेरजों बायनो बेनि अनगायैबो जों मोननो हाबावो ओ दानि जुगुगाव जों हान्था मेलानि बिदिनो जों दाबसे जायगायाव हमना ला जों मोनसे आसाम रायजोनिफ्राय गुबुन रायजोआव थांनो थाखाय जोङो इन्टारनेटनि गोनांथि जायो जेरै जों ओय हान्थामेलानि थाखाय ट्रेन गाखोनायानो जा फ्लाइ दानो जा गारि मथर गाखोनायानो जा जों बेखौ टिकेट दाननो थाखाय जों ओ जोङो इन्टारनेटनि गोनांथि जायो जाय जोङो हमना ला लेपटपनि लेपटप लेपटपजों टिकेट अनलाइन खालामनो थाखायबो जों लेपटपाव इन्टारनेट नांगौ मबाइजों थानो थाखायबो जों मबाइलाव इनटार नेट नांगौ बेनि गेजेरजों जोङो गावनि न'आव थानानै जों बेफोरखौ दाननो हाया। टिकेटफोरखौ जों खमर्पाम खालामनो हायोबिनि उनाव जोङो बिनि टिकेट खमर्पाम खालामनायनि उनावबो जों जेब्ला रेलगारिफ्राव गाखोगोन जों बे समावबो जों बेफोरनो इन्टारनेटनि गोनांथि जायो आरो ना। जों मानोना ओ दाबसे जायगायाव थाङोबा जों बेफोरनि जायगा एबा हान्था मेलाखौ जों बुंनो हाया बा मोनथिया बेफोर बेफोर मोनथियि जायगाफ्राव जों इन्टारनेटनि गेजेरजों नेट गेजेरजों थांनानै जों बेफोरखौ नायनो हायो आरो ना। ओ जाय जों आनन्दायनायफोरखौ जों बेफोरनि गेजेरजों सल्भ खालामनो हायो आरोना। दा इनटारनेदा जोंनि बुहुमाव ओ एबा जोंनि आथिखालाव सोलिबाय थानायाव जों गोबां मुलाम्फा होयो। बिनो जोङो ओ नोंथाङा फोरमायदों दहाय ओ बिदिनो ओ स्टुडेन्ट फरायसाफ्रा बिदिनो जों सामार भेकेसनफोराव बिदिनो जोंनि कलेज एबा स्कुलफ्रा बन्द' जानानै थायो जों दा बिदि बन्द' थानाय समाव जोङो बिदिनो ओ टिउसन लायालासिनो जोङो अनलाइननि गेजेरजों इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो मबाइला मबाइल एबा लेपटपनि गेजेरजों बिदिनो अनलाइन क्लास लानो हायो कचिं खालामनो हायो। बेफोरनिया जे बेफोरो जादों इन्टारनेटनि इन्टारनेटनि नोजोरजों जादों आरोना। बिदिनो जों गोबां ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों मुलाम्फा जों बुंनो हायोब्ला जों इन्टारनेट इन्टारनेटखौ सुबुंफ्रा जाय जाय सुबुंफ्रा बाहायनो रोंदों बेफोर सुबुंफोरा मुलाम्फा मोनदों नाथाय जाय सुबुंफ्रा इन्टारनेटखौ बाहायनो रोङाखै दा बेफोरनि ओं बे इन्टारनेटनि गेजेरजों गाज्रि हाबा मावो बेफोर सुबुंफोरा ओ बुंनोबो बिदिनो मोजाङाथ'। आं नोंथांनि सिगाङाव फोरमायखाबाय गाज्रिया जाबाय जों इन्टारनेटनि गेजेरजों बिदिनो बायदिसिना गाज्रि मुवा बायदिसिना नायनाय एबा बेफोरखौ जोङो बाहायोब्ला बेफोरो ओ बायनायखौ नुनो मोनो आरो ना। बिदिनो इन्टारनेट ओ सोरबा सुबुं एबा मानसिखौ मोजांबो खालामो गाज्रिबो खालामो जाय सुबुंफ्रा मोजां इन्टारनेट बाहायनानै एबा मोजां गियान एबा लानो हादों बे सुबुंफोरा मोजांआव बाहायदों नाथाय बे सुबुंफोरा इन्टारनेटनि गेजेरजों ओ बेफोरखौ ओ गाज्रि माबाफोरखौ नायनायफोरखौ बाहायदों बेफोर सुबुंफोरा मोजाङाव बाहायनो हायाखै आरोना। बिदिनो जोङो ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो जेरै ओ दानि जुगाव जोङो ओ म गोदोनि समाव जोङो इन्टारनेट नाथाय जोङो ओ बेंकफोराव जोङो इन्टारनेट बाहायाब्लाबो जोङो ओ बेंकफोराव थांनो गोनांथि जायोमोन फैसा दिहुननाय बख'नाय सोनाय नाथाय आथिखालाव जोङो डिजिटेल मुगा जाबाय जायनि गेजेरजों मबाइलावनो एप्स इनस्टल खालामनो हायो। जों जेखौ बेखौ जोङो जों मबाइलावनो इन्स्टल खालामनानै जोङो बेंकजों एकाउन्ट लिंक खालामनानै जों जायि बेंकाव थांनो गोनांथि जों बेबादिनो जोङो दिहुननाय बरननाय सोनाय बेफोरखौ जों हायो आरोना नेटनि गेजेरजों। बेफोर जादों नेटनि नेटनि गोनांथिनि गेजेरजों जादों आरोना नोंथां बिदिनो जोङो ओ बेनि गेजेरजों गोबां जायगाफ्राव दावबायनो थाखायबो जों नेटनि गोनांथि जायो इन्टारनेटनि गोनांथि जायो जाय जों जायगायाव इन्टारनेट गैया बेफोर जायगायाव जोङो ओ गोबां ओ जेंनाफोरखौ नुनो मोनगोन आरोना। ओ बिदिनो जोङो जोंनि ओ बबेबा बबेबा जायगाफ्राव ओ गामिफ्राव एबा जाय जाय ओ हाजो ओनसोलफ्राव एबा नेटनि इन्टारनेटनि गोनांथि इन्टारनेटनि गैया जायो आरोना बेफोर जायगायाव गोबां मोगा मोगि जेंना गोनांथि जायो आरोना। बेखौ जों नुबोगासिनो दं नाथाय जाय इन्टारनेटनि गेजेरजों दानि जुगाव जोङो जौगानायखौ नुदों मानो होमब्ला जों इन्टारनेट दसे सम गैयाब्लानो जों ओ सो सुबुङा एसे खहा जानायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजों सोरबा सुबुंफ्रा बिदिनो अफिसफोराव थांनो। बिदिनो थांलाय फैलाय प्राइभेट सेक्टरफ्राव मावनाय सुबुंफ्रा न'खराव मेंनानै फैयोब्ला जों दसे सम फिन गावनि देहा देहा सोलेरखौ एबा गावनि माइडखौ फ्रेस खालामनो थाखाय बिदिनो जों मबाइलफोरनि गेजेरजों इउटुब फोरनि गेजेरजों फेसबुकफोरनि इन्टारनेटनि गेजेरजों जो